हेल' नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
हेल'
नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा हाफोर मावबाय दं नामा
मावाखै नोंथां आंथ' दायो फ्रियैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन नामा नोंथां
आङो दानिसो जाखांदों नोंथां नोंथाङालाय जाबायना जायाखै ओंखाम
अ आंबो जाबायमोन माने नोंथांखौ आं मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै एबा सावरायनो होननानै कल खालामनाय
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां आंबो दायो फ्रियानो दंखायो नालाय
औ नोंथाङाबो दायो
बाथ्रायाव सावरायगौमोन नों नोंथां एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन ना
औ माने जोङो दायो नोंथांजों आं बेखौनो सावरायनो सानदोंदि जेनेबा जोङो दामनाय देनायफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों एबा नोंथाङा मा मा दामनानै मा मा खालामनानै मोजां मोनो बेफोरनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ बेथ' जोबोद मोजां टपिक नोंथां नों बुंनाया बहुद मोजां माने आं थ' बहुद मोजां मोनो दामनाय देनाय होनबाथाय
ओं ओं
आङो दायो औ औ औ नोंथाङालाय दामबाय बायो खोमा नोंथाङा गोरोंखाआ खोमा मा मा दामनो मोजां मोनो नोंथाङा ओरैनो
ओं आं दायो जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला आं खाम सिफुं एबा सेरजाफोरखौ बांसिनैनो दामनो मोजां मोनो।
अ बेथ' बेथ' जोबोद मोजां बाथ थ्रा नों रोंनाया नोंथां।
जेनेब्ला जों खामफोरखौ दामनो रोङोब्ला एबा सिफुंफोरखौ सुनो रोङोब्ला माने गावनि गोसोखौबो मोजां मोनो आरो मानसिफ्राबो बेलेग बेलेगाव दामनो एबा सिफुं सुनो हांख्राय हरो नङा होमबा नोंथां औ आरो दामनाय-देनायजों लोगोसे जे आं गेलेनाय एबा बादायलायनायफ्रावबो गोबां बाहागो लायो। जेरै इदिनो खाम दामनाय सिफुं दामनाय बादायलायनाय जाया होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेफोरबादियाव माने बाहागो लाहैनो हायोब्ला गावनो-गाव गोग्गानाय मोनो आरो माने आरो बयजोंबो सि सिनायजानायबो जानो हायो।
औ हायो नोंथां हायो हायो हायो।
औ दा नोंथाङालाय माखौ दामनो मोजांसिन मोनो।
आंबो सिफुं सुनो मोजां मोनो ओमफाय आङो खाम दामनो सोलोंहांदोंसो एसे एसे रोंहांदों। रोंलांसिगोन लासैनो आङो सानफ्रोम सोलोंबाय थायो। आं सोलोंथारगोन होननानै आं ओ इदिनो गोसोखौ गोरा लाखिनानै आं सामफ्रामबो प्रेक्टिस एबा सोलोङो। गामिनि रों गोरों रोंखानायखौ लानानै ओमफायो बेथ' जाहैबाय आङो थ' बांसिन बुङोब्ला गिटार दामनो मोजां मोनो खामखौथ' होनखाबाय नालाय सोलोंगासिनो दं आं। खौबो गोसो दं। सोलोंनो ओमफाय गिटार दामनाया आं आंथ' बोसोरब्रै बोसोरबायानो जाबाय आंबो बिराद मोजां मोनो बिदिनो आंखौ फिसा-फिसा गामिनि फांसनफोर जाबा आंखौ लिंहरो। आं रोजाबना होयो। दोंनैसो मेथाइ गावनि गिथारखौ दामनानै मेथाइ खननानै होयो। जोबोद मोजां मोनो आं बिदि खालामनो गिटार दामनोबो मोजां मोनो मानसि फोराबो मोजां मोनो होनसोदों आंनि
औ जोबोद मोजां नोंथां नोंथाङा दायो गि टार दामनो रोङोब्ला जुदि मोजाङै गिटार दामबाय थानानै नोंथाङा जोबोद गोजौ थाखोआव दावगालांनो हागोन आरो बयजोंबो सिनायलांजानाय जानो हागोन नोंथाङा दायो माने गिटार दामनाया मोजाङै मोजां नोंथाङा
औ औ नोंथां औ नोंथांनाबो नों औ औ नोंथाङाबो होनदोंमोनब्ला ओ नोङो खामबो रोङो सिफुंबो रोङो सेरजाबो रोङोबा बेथ' बुहुत मोजां बाथ्रा। नों नोंथाङाथ' बुहुद स्कप दं माने बेथ' जोंनि हारिनि एकदम गुबै जाहैबाय नाब फोर दामनाय देनाया बेब नों बेखौ रोङो होननाया। बे जोंनि हारिनि थाखाय माने कालचार माने आवगाय होनोनाय बायदि जायो माने नों सोलोंबाय दा नों जोंनि फिउचारनि उननि आयेननि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंनो हागोन मागोन जोंनि संस्कृतिया बिदिनो दावगालांबाय थागोन बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आरो जोंहाथ' दा खाम सिफुंफोरखौथ' जोङो बांसिनानो बैसागु बोथोरफोराव दामो नङा ओमबा नोंथां? औ बेफोरखौ दामनानैनो जोङो माने मोसायो रंजायो।
औ नोंथां।
औ
बि दामनाय देनाय ओ जों दाम बे दामनाय देनाय बैसागु गैयाब्ला बैसागुखोनो जाया बायदि मोनो नोंथां बेफोरो नांथारगौ बैसागुआव नङा होनबा नोंथां बि गैयाबानो जाया बैसागु जाया हमना लाखा बे गैयाबानो जा जाया। जोंना बैसागु
बैसागुआव दामनाय देनायफ्रा थाथारनांगौ आर
औ थारथारनांगौ बे औ औ नोंथाङाथ' हो-होनदोंमोन ना नों रोङो होननानै बेथ'
औ
दा नोंथाङा बैसागुआवबो ओंखारनो हासिगोन। सोरबाफोर गोसो गुदुं जानायफोरा थांजों इयुनफ्राबो दावगायलांबाय थासिगोन। माने कालसारफोराबो दावगालांबाय थासिगोन। बिदिनो जौगालांबाय थासिगोन जोंनि कालसारा नोंङो जोंनि फिउचार लाइमोन फोरनो फोरोंनो हासिगोन दामनाय देनायखौ जोंनि गुबु गुबै दामनाय लेनाय सेरजा बा दल बा सिफुंफोर सुनायखौ फोरोंनो हाबाथ' जोबोदानो मोजां नोंथाङाबो
औ नंगौ हायो नोंथां।
दा नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दामहैदोंना दामहैयाखैथाय?
आं दामहैबायमोन नोंथां माने खाम सि फुफुंफोरखौथ' जोंङो बैसागु मागिनायफोरावनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै दामहैनांगौ जायो नालाय। ओंखायनो दामि थां थांफेरबाय। मोजांबो मोनो बिदि दामनाय देनायखौ दामनानै एबा रोंनायजों जोंनि बे दामनाय देनायजोंनो गुबुनफोराबो रंजानो हायो मोसानो हायो बैस बैसागु बोथोरफोराव नङा होमबा नोंथाङा?
नंगौ नोंथां नंगौ बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा
औ दामनाय देनायाथ' मोनसे जोबोद मोजां आयदा आरो टपिक नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ
औ जों बिदिजोंनो बयजोंबो सि सिनाय जायनाय जायो नालाय।
औ नोंथां
औ दा नोंथांनि मिथिनायावहाय औ दे होननों
दा नोंथाङाथ दामनाय देनायालाय गैया खोमा गेलेनाय एबा बिदिनो औ गेलेनाय खननाय फोरावबो दङ होननाय खोनानो मोनदों माथो आं नोंथांखौ एसे ए आंङो सिनायनायबो जाहैबाय नालाय आं नुबाय थायो नोंथांनि दामनाय देनाय भिडिअफोर औ ससेल मिद या प्लेटफर्मफोराव आंबो नोंथांखौ सिनायखायो सिनायनायालाय। दा नोंथाङा बेलेग गेलेयो दामो खोमा ना नोंथां?
औ आं गेलेनायफ्रावबो गोबां खेब जेनेबा गिदिर गिदिर मिथिं दावथिंफ्राव थ जोङो बादायलायनाय जायो नङा होमबा? बिब्दिनो दामनाय देनाय खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिफो फोर बादायलायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोराव माने बाहागो लानो हायोब्ला एबा बाहागो लानानै आं माने गोजोननाय मोनो आरो गोसोखौ खन्थाइ आवरायनानै, बिदिनो बयनोबो जेनेबा गावनि दोंसे खन्थाइखौ आवरायनानै गासैनोबो जेनेबा सेयार खालामनो हानायखाय गावनि गोसोखौ मोजां मोनो । बेलेगफ्राबो खोनासंनानै मोजां मोनो जानांगौ। जोंनि बे खन्थाइ आवरायनाय। मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनायफोरखौ खोनासंनानै माने बेलेगफ्राबो मोजाङानो मोनो। आरो बिब्दिनो।
औ
दायो नोंथाङाबोथ दामनाय देनायनि फारसे मोजां मोनखायो आरो। मोसानायफोरखौ नोन नोंथाङा माबायदि मोनो मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायफोरखौ?
आङो मोसानायाव एथबां गैया अब्लाब बो आङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोस सानायखौ नायनो मोजां मोनो ओम बांसिन बुङोब्ला आङो। उम बारदै सिख्ला बैसागु उम आव। मोसानाय बागुरुम्बा बेफ खौ आङो जोबोद मोजां मोनो नायनानैनि बिनि।
औ आरो जोंहाथ दायो। बागुरुम्बा मोसानायफोरखौथ मुलुगनाङैनो मिथिनाय जाखाबाय।
औ औ औ दाख्लैबावै थांनाय
औ।
फांसन बा मा होनो बियो गुव-गुवाहाटि जायगायाव जानाय खौ होनदों दा नोंथाङा।
औ औ।
बेथ मोनसे। बहुद मोजां बाथ्रा जोंनि हारिनि थाखाय ना इमान दावगालांनो हाबाय जोंनि हारियाबो। फुरा दुनियायानो सिनायथि मोनबाय बे जों गुवाहाटियाव फांसन जानायनि बर'
नंगौ नोंथां।
मुंदांथिफोर मोसानायखौ देखायनायनि थाखाय ना?
औ नंगौ नोंथां।
फुरा फुरा माने दुनिया एबा वर्ल्ड वाइड सिनायथि खालामनो होनो हाबाय जोंनि हारिनिफ्रायबो बे जोबोद खुसि नांथाव बाथ्रा आरो फ्राउद बाथ्रा बे जोंनि हारिनि थाखाय ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दाथ' नोंथांजों आं बे दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनायनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों । दा एसे नोंथाङा माबायदि मोनदों एसे फोरमायना होनो हागोनना?
नोंथाङा जे होनदोंमोन नोङो बर'नि गुबै सेरजा बा सिफुं एब एबा दल एबा खाम दानो मोजां होनो आङो बे नों बुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन।
औ बिब्दिब्ला
मोजां ना?
औ नंगौ मोजां नोंथां। बिब्दिब्ला जों फनखौ औ।
बेफोरखौ सावरायनानै नोंथांजों आं माने गोसोखौ मोजां मोनबाय माने आं दिनै। औ नोंथां।
बिब्दिब्ला फनखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
अब्ला मालाबा सावरायबावनाय जासिगोन ना नोंथां नोंजों।
औ नोंथां नंगौ औ दे बिब्दिबालाय ना औ।